औ।
मा खालामदों?
नै दंथ'यो ओरैनो। नोंलाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दंथ'यो।
अ
जेबो खालामा नामा
दाथ' जेबो खालामथ'वा ओरैनो दंथ'यो
ए
जों दायो मानि सोमोनदै सावरायनो जानाय लोंनायनि सोमोनदै सावरायनोसै नामा एसे
जानाय लोंनायनि सोमोनदै खौ
औ
जायो
सावरायजागोन ना
जानायालाय सावरायनायालाय सावराय जागोन
औ नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो
आङो
औ
सबायजों दाउ अनला दाउ मेवाय नारजि अमा आरो अमा बेदर जानो मोजां मोनो
अ बिदिबा नोंथाङाथ' बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनोबो रोंखायो जानांगौ
रोंनायालाय एसे एनैखौ रोङो
अब्ला नोंथाङा सबायजों दाउजों माबायदि सङो एखौ ओरैनो सिमपोलै खिथानो हागोन नामा आंनो एसे
हागोन
देनाय अब्ला खिथालाय फारियै
दाउखौ फार्स्टआव एवफ्रामनानै लाबाय आरोना दोनबाय दोननानै ओमफाय इदिनो सबाइखौ दै गुदुं फुदुंग्रोनानै अरदाबाव सारायाव फुदुंग्रोनानै दैखौ होनानै बिदिनो
बेनिफ्राय हेलौ
सिगोन
मोजां खोनाफैयाखै आंनिथिं
नेट नाङाखै दा
औ बुंफिननाय देनाय
खारै इदिनो सबायखौ दै गुदुङाव होनानै खारै होनानै इदिनो गोदौ रुयहोसिगोन रुयहोसिगोन होननानै ओमफाय उनावहाय सागंजों सासिगोन आरो सानानै ओमफ्राय एसे मोना
हेलौ नोंथांना नेट गैया नाामा मोजाङै खोनाफैयाखै हेलौ